हेलौ हेलौ नोंथां औ खोनादों नोंथां औ नोंथाङा फन हरनायनि औ नोंथां अ आं नोंजों एसे बैसागुनि बागै सावरायनो हागोन ना
औ नोंथां औ औ
औ ओ नोंसोरनि ओनसोल जा बै सागुखौ माबायदि खुंनाय जायो नोंथां
अ नोंथां फार्स्टावनो मोसौ थुखैनांगौ मोसौखौ थुखैनाय जायो बेनो उम दिग्लि बिलाइ दिग्लि बिलाइ खुम्रा नांबाय कुम्रा नां बाय एम ओमफ्राय आरो ओ थाराय नांबाय थाराय नांबाय औवा औवा नांबाय औवा इ जेब्ला जों औवा खो लायो साराय सारायनि हांगार बेखौ औवाखौ इउस खालामनाय जायो औवा हासुं खालामनाय जायो थाव गुबैबो नांबाय थाव गुबैबो नां-नांनाय जायो ओमफाय आरो ओं थावबो नांनाय जायो जेब्ला जों बेफोरखौ जगार ला हाजोबा
औ औ लाव फान्थाव औ औ हालदै हालदै औ
ओमफ्राय इखिनिखो जगार लानाय जायो ओमफ्राय किसुमान माबा दालाबो लायो। दालायाव जगर
औ औ औ औ औ
इफोर आरुम बेफोर बेखौ गासैबो जगार लायो आरो बिबोला मोसौ थुख खौनाय दिन नाथाय बे मोसौखौ थुखै सम जाबा जेनबा मालाखो सुना लायो मालाखो सु सुना लाग्रोना आगोलले ओमफ्राय सु सुना लाना सु-सु सुना लान दैमा जिं दैमाफोर दैमायाव लाङो दैमायाव लांनानै थुख-थुखैयो बिदिनो। मोसौ थुख थुखैनाय दिनखालि थुखैबाय स्रयो बेयावनो थाव फोन बाय माबा होनबाय मोस सु मोसौ गङाव थाव फोनो जेब्ला मोसौखौ थुखै थाङो बिदिनो थुखैखांजोबनाय उनाव किसुमान दोनदाल होयो किसुमान हेगारनाबो होयो बे मोसौ थुखैखांनानै फिरटि फि गिदां हागो गोदोर गोलाव बिदिनो बोराय बुरै ज'यै नांनानै किसुमान गोदोर गोलावखौ खुलुमो खुलुमग्रोयो। बे खुलुमग्रोनानै उनाव
औ बोराय बुरै रंजालायाम बा नोंथां औ खोनादों नोंथां
दिर गोलावखफोरखौ खुुलुमग्रोयो खुलुमगोरनासो उनि बिनि उनाव रंजालायो उनाव फायनोस फाइनोसै सम समाव रंजाखांनाय उनाव खुलुमलायबाय बेनि दिनाव फिखिनि नारक सेंग्रा सिख ख्ला बोराय बुरै जयैनो बैसागुखौ ज' ज'यैनो आबै आबौ औ रंजालायो बैसागो बोथोराव औ नोंथां बिदिनो ज' ज'यैनो गाब गाबनि गुबुन गुबुन गाब
औ औ औ औ
गुबुन गुबुननि ओनसोलनिबो फायो गुबुन गुबुननिबो थाङो गामियावबो मोस साख्रियो मेन मेन गामियाव मोसाग्रोयो आरो नोंथां गामियावसो दुरिन खालामो थांग्रोयो मोसा मोसाग्रोयो बेनि उनावस सोब गुबुन गामियाव थांग्रोयो आर' गामियाव मोसाखांनानै
औ औ
बैसागोखो रंजालि बैसागोआथ सातदिना थायो औ नोंथां नोंथांमो औ औ नोंथा आ नोंथांमोननिखिं बे-बेफोरबाय गिबिनना नोंथां ना
औ जोंनि ओनसोलावबो औ जोंनि ओनसोलावबो औ जोंनि ओनसोलावबो बेबाय बिदिनो नोंस सोरो नों जेरै बुंदों बेबाय दिनो आरो ना नोंथां। ओ जोंनि बेस जोंनि बिस सागुआबो नोंसोरनि बदिनो बेबायदिनो मोसौ थुखैग्रोयो। फास दिनखालि बेबायदिनो मोस थु-थुखैनायाव ओ बे खालि खो बाथौआव खाला लगायग्रोयो आरोना दुगैस्रां लोबस्रां। बेबायदिनो आलारि बाथि लगायग्रोयो थब सावस्राङो औ बेबायदि सावस्रांनानै औ औ बेबायदिनो हौवासाफोरा आरोना हौवासाफोरा हौवा जेनेबा सोरनाबा बिफा थायो सोरनाबा ओ जेनेबा फिसालाफोर थायो। बेफोरो बिसोरो माने ओ लाव फान्थाव बायदिसिनाखौ बेनि सिगां खालिनो बुथुमनानै लाखायो देसुन बे खौ बे बुथुमना लानायफोर खौ जयैनो दालायाव दोनबाय। दोननानै बेबायदिनो हालदै फान्थाव, थाराय दिग्लिलिथि बायदिसिना बेफोरखौ ज' खालामना लायो बेबायदिनो थाव गुबैबो लाबाय औ थालिरनि दनायखंआवबो बेबायदिनो ओ साराय एबा खा थानि हांगारखौ हनानै लायो औ बेबायदिनो हनानै लानानै बेबायदिनो हा फिसाला हयथ'बा सोरनाबा फिसालाल' थायोना बेबायदि इसोरो लानानै थांङो आरो ना। लानानै थांङो मोस गलिसिम। लानानै थांनानै बेबायदिनो मोसौखौबो ओ फोनस्रांजोबगोन। बेबायदिनो हांगार फोनलागोन बेबायदिनो ओ थावगुबैखौबो फुनना होयो आरो बोरमा फोरखौ बो अमाफोरखौबो बेबायदिनो फोनजोबो आरो। फोरनाव फोथा बेबायदि फोनखा थांनानै दैमा दैसायाव लाङो आरो ना। दैमा दैसा था हयथबा प्रुब फुख्रि बेबायदियाव लांनानै औ औ औ औ।
ओ थो
लांनानै बेबायदिनो थुखैस्रांनाय जायो आरो ना
औ औ
औ औ बे थुखैस्रांनानै उनावहाय ओ मोना जायोना जे खुथिया मोना जायो अब्लाना मोसौ मो सौफोरखौ बोरमाफोरखौ बेबायदिनो लाबस्रांनाय जायो आरो लाबस्रांनानै बेबायदिनो फागो गोदान होनाय जायो आरो ना नोंथां ओ आलारि बाद बाथि फोजोंनानै फागो गोदान होनाय जायो औ ओ आरो बेनि उनखालि मोस थुखैस्रां लोबस्रां नायनि उनखालि आरो बेबायदिनो मानसि बैस बैसागो खुंनाय जायो आरोना बेबायदिनो सेंग्रा सिख ख्ला बोराय बुरै गथ ग थाय गासैबो जयैनो ओ गामियाव मोस थानाय जायो नखर नखर बैनावबो मोसानाय जायो आर रो गुबुन बेेलेग फोरावबो थांनाय जायो आरोना मोसानाय जायो बे बायदिनो जयै रंजानाय जायो आर आरोना नोंथां उम ओ लासस्ट दिना खालि नोंसोर औ औ
औ नोंथां फोर
औ
औ बुं नोंथां औ औ खोनादों खोनादों नोंथां
मागोनि बिखय फोरमायजागोन नामा औ माबायदि मागो खुंनाय जायो माबायदि मा खालामनाय जायो बेफोरखौ फोरमायजागोन नामा नोंथां
औ औ औ फोरमायजागोन औ औ
खेबसे फोरमायना होननायबा मोजां जागौमोन नोंथां औ खबसे फोरमाय जानायबा खोब मोजां जागौमोन नोंथां
औ जोंनि जा बे बादिनो मागोखौ फार्स्ट दिना खालि आ से से खालार खालि माने ओ भेलागुर जे होनो खोनादोंना नोंथां औ भेलागुर सावनाय जायो आरो जोंनि जा बे बायदि देन नारा हयथबा जिगाब आरो औवा बे बायदिनो खानानै बेबायदिनो भेलागुर सावनाय जायो आरो रो ना ओह बेखौ सावनायनि सिगां सिगांनो खुलुमग्रोयो आरो ना
औ नोंथां
जेनेबा गोदो गोदायनि बुंनाय मात मथेबा सोह भेलागुर सावनाय नेमा जाहैबाय ओम जेनेबा भेलागुर सावोब्ला एजे साव नांनाय माबा माबि ओह गाज्रि गाज्रि माबाफोर बेफोरो थांगा रो आरो ना। बेखौ सावब्ला बेबायदि खोनानो मोन दों आरोना गोद गोदो गोदायनि बायदिब्ला औ औ औ औ औ बेबायदिनो सावनाय जायो आरो बेनि उन खालि ओ भेलागुर सावनायनि सि सिगां सिगां मोनायावनो ओह बै दिनखालि माबा खानाबो जानाय जायग्रोयो आर रोना बेबादिनो जयै औ औ औ औ बोराय बुरै गथ' गथाय गासैबो जयै औ औ खाना जाग्रोयो बेनि उनावसो माबा भेलागुर सावनाय जायो आरो ना।
बेखौनो ओनो एक तारिक ओननाय जायो।
औ औ औ औ से खालार ओउ भेलागुर सावनाय जायो औ। आरो फिथा औ औ औ आरो बेनि उनखालि ओह फिथा सावनाय जा जायो जेरै लावदुम फिथा आरो सिथाव बेबायदिनो नालखरनि ला ओह नालखर सालखर होनानै बेबायदिनो औ औ औ औ औ औ औ बेबायदिनो ओ गिला फिथाबो बुङो जोंनिहाव बेबायदि सावनाय जा जायो।
औ औ।
गिला फिथा एन थाब फिथा बेबायदि सावनाय जायो अ नोंसोरनि ओनसोलाव माबायदि बोब भाबानाय जायो मागोखौ नोंथां
जे बेफोरबायदियानो सेम जेनेका नों जेब्ला जे होनदो इ सेमानो। खालि सा सानाबो जानाय जायो। बिनि उनाव जेब्ला भेलागुर सावनो गोनां जायो जोंनिया नाराफोरखौ बुथुमना लाग्रोरोनांगौ नों थां। बेनि उनाव नाराफोरखौ बुथुमजुबना सेंग्रा सिख्ला किसुमान सेंग्रा सिख्लाबोनां किसु मान आरो सेंग्रा बोराय बिदि जयै नांनानै बे नाराफोरखौ बुथुमना लाग्रोनांगो। नालाखो बुथुमना लाखांनायनि उनाव औव औवा औवाफोरबो नांग्रो जाबाय नालाय नोंथां औवाफोरखोबो दानना दानना लाग्रोजुबो नालायो। किसुमान भेलागुरबो बानायो। किसुमान नबो बानाय जायो ना। नोंथां न'बो बानायनाय जायो। बे न' स' भेलागुरु खा खामखां खांनाय उनाव जेबोलार भेलागुरु ओ जाबाय इनि उनाव ओ नेकस्ट नोहर खालि बेखिनिया खानाबो जानाय जायो नोंथां। अ बेख खाना जाखांनाय उनाव नेक्स्ट दिनाव ह ओ मो फुङाव जेब्ला दुइ तारिग जाहां जाहां रेन दुइ थारिख सफायहांबाय आरो जेन हर अ नै खालारखि दिना। जि खालि नोंखा खालि दुगै सोर बेैनो खुलुमै
औ औ औ औ बिमा बिफा औ औ बोरा आबै आबौ बिसोरखौ खुलुमस्रांनाय जायो आरोना नोंथां औ औ औ।
थांनायनि उनाव आबै आबौमोन खो खुलुमनाय जाबाय। फास्टआवनो खिसुमान बाथौबो खुुलुमो खिसुमान बिमा थेवबो खुलुमो। बे खुलुमना ला बोजुबनानै बिदिनो आरो खिसुमान ओ जेन फिथा सावनो टाइम जाबाय किसुमान सोमनाबो दोनो इ मा होनो अन गुन्दै ना मा होनो बेखौ सो
औ औ औ अन गुन्दै माइब्रानि औ औ औ औ औ बेखौ औ औ औ औ सो औ सोमग्रोनांगौ ना औ औ।
थिखानाय उनाव थिखांना दोनबाय किसुमान दुइ घन्टा थायो किसुमान सानसेयाबो दोनो ए जिथु जिथु इनि टाइमिं जायो औ औ नोंथां जिखालि जिथु टाइम जायो बे खालि टाइम जाखांनायनि उनाव आरामसे जिथा देनो टाइम जायो बेखौ थेंकिआव लांबाय किसुमान आरो मिसिंआवबो लाङो प्रायभाग दिन्थियावनो दे दा ओ उलार उलार किसुमान आरो मिसिंआवबो लांनाय जायो थार ओम उलाराथ दानिया खम फायागोनथायो दानि जुगाव न
औ औ खम थायो औ औ। औ औ औ।
सौना लाबो सौखांनाय उनाव किसुमान लावदुम फिथा सावो किसुमान एन्थाब फिथा सावो किसुमाना थावनि फिथा सावो किसुमाना लादु बनायो बे-बेफोरबायदिनो। थाङो आरो नोंथां। बेफोरबायदेसिम
औ नोंथां लावदुम फिथाखौ माबायदि सावनाय जायो नोंथां?
ओम नोंथां लावदुम फिथाखो जाबाय जेब्ला जोंनो थिं माबा नाङो जोदौ नांनाय जाबाय ओ जोदु किसुमान जे दौ जेदौजों सावो किसुमान थेटलायावबो साबो बिभाग बिभाग जाय जेन खा मोजां मोनो सावनानै किसुमान गोदोरबो साइस खालामो किसुमान थिंख्लि फिथाइ फोरावनो किसुमान आरो गाम किसुमान आरो गामलायावबो लायो। गामलायाव खेबसेयैनो गोदोरबो सावो थारमाने सिस्टेम बाय सिस्टेम फिथा सावनायाबो खिसुमान गोदिरखौ मोजां मोनो किसुमान फिसाबो नोङो
औ अन गुन्दैखौ दै सास्रियो नामा नोंथां?
गन गुन्दैखौ दै सास्रियो जेब्ला दै सास्रिबा किसुमाना थिंख्लि जोदोआव सावबा खु खुरि लायो किसुमान आरो थि
औ।
होम?
कुकारफोरावबो माबायोना औ औ औ औ औ नालेंखर होबा साबसिन जायो आरोना नोंथां औ औ दे होम्बा ना नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां औ दे दे औ।